हेलौ,
खोनादों
उम
मा गोदान गोदान नाम्बार लायोब्रा
लायोलै आं दानिया
रोंगौलै नोंबो एव एवबो नाजागासिनो दंथारो मालाय
जाला रोङाबा जाला सैथान जायानसै आं।
जाखां जाखांबाय?
जाथ'आखैलै।
माथो नाङा होननाया दिनै टावार आराम नांगोरदोंलाय।
नै थांलाय फैलायसो।
जा थ'गायोलै नोङो।
थांलाय फैलायसो नै। सानाव सानावबा एसे जासाबो। मोनायावबाथाइ ओमफ्राय गैला।
उम मा ओंख्रै?
दालिसोलै।
बेदर लांफैयासै?
हांसुर बाथोन।
बेदर लांफैयासै?
जानो हालालै बेदरखौनो गोरिब जानानै दं।
उम बा। नों गोरिबाथाय नोंसिनि गामियाव धंस' जागोनलै। बेदर बायनानै जाया होमबाथाय।
नोंगौरा।
उम बरावबो थांथ'आखै?
थाङाखैलै।
बरफाव थां। गरमफ्राव थांलायबायनांगौब्रा गिदिंहैलाायबायनांगौ।
औ माथो स्कुटिखौ मा मालाब मालाबा बोबाय थानाय नुयो आङो मा जायो?
हो?
स्कुटिखौ मालाबा मालाबा बोनाय नुयो आं मा जाबाय थायो?
मा? ओइ माबा बै किक गाग्राया माबाबाय थायो नांथाबाय थायो।
ए
नङाबा सेल्फबा जायाना सेल्फबा गाज्रि जाबाय। ओमफ्राय बे खिक गाग्रा ओरै दावखोना थाफैयो नांथायो गाबाबो जाया।
ए
मालाबा नुदों?
आंखौ ना सा-सासेखौ?
मालाबा
हा
ए
उम दाबो जाया आरो? दाबो मोनजाया?
मा होनदों?
दाबो मोनजाया?
उम जानायालाय दहायनो मोनजासिगौमोन जाथ'वाखै गरमखाय।
उम जोहा दहैनो जाबायलै गरम
उम
अभार गरम बोना
बांद्राय गरम ओंखायनो गोसा होदों
उम ओइ फोथाराव थाग्राफ्रा खम खस्थ' मोनबाय बिसोरो
माइ गायग्राफ्रा
उम
दा बुंसै बोरै गायदों गावसोरसो मिथिगौ
सानथाम गोजौ जाबाय
उम जाबायथ'रो जोंना मोसौआ आठथा नयथायावनो हे हे जायो
उम
सान्दुंखौल' सहायनो हाया एफा सान्दुं गोसा आयु
बोस्लायनांगौ खनथाम खनब्रै गाहाम
ओंखान्थ' होनदो आं बुरजाबो दंना मालाय नोंसा मा ओ दस्रा हारिनि सोलोंथारदों
मोसौआ गाब दङ मानै ओमफाय एखायनो सैज' हाया
उम थिन नाम्बारावबो हाइस्लि दाना एखदमबारे जि मोसौ फिसिग्रा जाबाय थिन नाम्बार नावबो न'खरसेयावनो फन्द्र' था गाहाम दंदां
ओ ओ हाग्रायाव
न'खरब्रै न'खरबासो दं बेबायदिया गुमहैबाय थाग्राया
ए
मालाय
जायो ओरैनो मानसि थानायफ्रा जायो फानो मास थानाय गोनां जानांगो
उम ओरैनो थानायफोर अबा नों सानसे सानसे जाहैयोना
उम
खोला थांफेराखै
हा
खोला थांथाराखै
खोलाहा थाङाखैलै
हारिमुफ्राव
थाङाखै
मोनसे माबा गैया होनदो आं नोंसिनिया जमा खालामनाय
ओ ओ मा होनदों
मोनसे अबेवहाय बादायलायनाय गैया होनदा गरम बन्दनि
उनसिनलाय
गरम बन्दनि बादायलायनाय गैया होनदो नोंसिनिया
बायलायनाय गैयालै
जेबो गैया नमा एबाराव
दं
माबानिफ्राय पास थारिख बा थारिखनिफ्राय जागोन
गामियावनो जों गामियावनो
सानसेल'
सानसेल' नङा गोबावआनो
बार थारिखआथ' नै फैगादालाय गाबोननोना
गाबोन ओम गाबोननिफ्रायनो
गाबोन ओरैनो
जिबा दिन जिबा सान
जिबा सान
जलाय दानो जुलाइ दान जिगुसिम जाहैनो हागौ सानसे साननै माबानोबो हागौ ओ फोजोबनाय सानखालि
उम दे माथो खालामनो आरो
गामिनि गामिनि सोबाफोर फैग्रा दंबा खोन्थाहरदो एसे क्लाबाव
औ दा इन्टारेस्ट गोनां गथ'फ्रा थांखायोलै इन्टारेस्ट गैयैया थांखाथारा बिराद खा नों हाजार बुजाय ओरैबायदि जाजोब्बाय ना गथ'फ्रा बाबाबाबाब
रायो खोमालै नों
खोनाया
नोंसोर रायो खोमा बेखायनो फैया
आं गथ'फोरजों रायलायालै जोंनि गामिनिजों रागा सो जोंना दंजोबो आं आरो जों गामियाव मा खालामनो मोनथिबखाबायना नोंबो निसा बुस बुस्थुफोरखौ इउस खालामजोब्बाय
माबैने दानिया मोनसै
मोनसैब्रा दखानफ्राव खोनाया नोङो लायरायलाबायनायखौ
उम दाख्लै दाख्लै सिगाङाव खोनानो दोंमोन ओमफाय एसेबां फोथायनो हायाखैमोन आङो है बिदि जागोन होनलाय बे सानदोंमोन आङो जानाय नङा दांलै ओरैनो न'फ्राव एखमबाफोर लोंनायफोरनि माबायो खोमा इदि साननानै थादोंमोन आङो ओमफाय दा इदि माबालायनायबो फानलायनायबो जाबायबा जाय न'खर
उम गेजेरनिया गासैबो जों साहानि गोलैजोबो आरो
गामिया मोनै ने?
उम ओरै खोला सनापुर मोनसे बाथाबारि मोनसे
ह ब हल मोनसे
एक्सन एक्सन लागासि सिनो दं ओमफ्राय जेबो एक्सन एक्सेप्ट खालामाखै बिसोरो नैबे दा माय गायसावजोबदोंना बे माइ गायखां दा माइ गायहैजोबदों नना मानसिफ्रा
ए
बे जो गायखांनाय जोबाथाय गोगोम जासिगोन आरो मिथिं जानो नागिरदों माखौ लायो गावसोर मिथिसिगोन रायजोफ्रा
उ
अबारथारदों बिराद जुजिनाय जाथारदों आरोना नों मा बुं नोंखौ उल्थासो बुंहरगोन माबा लोंग्रा खौ बन्द' खालामनांगौ जाहैदों आरो फाला नों लोंग्राखौ बन्द' खालामनो हायो। हाबा खेराइायावबो बन्द' जानांगौ जाहैदों आरो बे बुस्थुखौ। खेराव। आ जालला। माला हामर'खायल खोथा बाथ्रा आखौ जेबो गुदि खोथा मिथिया माया।
उम।
लोंग्राखौ बन्द' खालामनांगौनो ओमफ्राय माबाखौ बन्द' खालामनांगौ बिखि जाथावना हाबा खेराइायावबो बन्द' आमा बेबो मैया दाख्ललि मानसि नङालाय बोराय बोरायासै होनबावो एकदमबारे। साथि सतुर बोसोरनि मानसियासो होनबावो बेबायदि।
ओम।
गावसोरनो गोदो नुबोखाबाय। जुगा बोरैमोन। नो नो मोनसेखौ लांफै नै बेखौ। ओइ मोनसे आमाव थांनांगौ सानांगौसा मोनथारदां।
खामानि।
खामानिया आंना आसाम सायाबाबो।
ओम।
उम।
खयथायाव थानांगौ।
दा थांसै माबा थिनथाफोरबा गरमथारबो ना बोथोरा।
आगोल बै दै बारनाय गामिनिया फैलायबायामोन दा नोंसिनियाव।
फैयोमोन।
आं दाखालि सोंदोंमोन हारसिं थांग्राखो थांलालै होनना सो बुंदों गथ'आ।
ए।
आनावल' बयबो बुस्थुआ इन्टारेस्ट जाजोबगोन लासावनो बायलांजोबगोन! ओमफ्राय माखासे ओइ। स्नि दाइन नाम्बारनि गथ'फोरखौ एसे आनन्दाज लालै नोगोद फालथु फाललु। उफाय बिदाबो न' मान सनमान जाजोबगोन माबा नोंसोरनिखौ।
ओम।
आं गोदोनो मोनखा। गोदो आं मोनखांजोबखाबाय इसोरखौ मा होनदों।
फैलाबो फैनायालाय नै ओंखारा फाबाय थाया।
बिराद आं गोदोनो मिथिजोबखाबाय गोदो आं ज थायोमोन नालाय। नोगोदखा आरोखि।
ओं नंगौ नंनाया अबेसे। जों सावरायनाय जाबाय थाखायो बेफोरखौ लानानै एसे
थाल ला बेखौ ओमफ्राय बिराद खस्थ' मोनदों माला नागारलांनो मोनगोन बे गामिखौ होननानै दा। ग्रोब जामारबाय आरो नागारनाय बारा नों। खौ सनमानखौनो होआ। नोंलाय मा रोंगौसै होनदसै बे गामिनिया गासिबो। माहाजोनाबो गामियावनो बांसिन जाबाय गाज्रिसिनाबो माहाज माब गामियावनो बांसिन दङ जोंनि बे एरियायाव आं बेरायनानै मोनजोब्बाय बेगां मोनग आरो स दजोबो
उम
उ
मानसिफोरनि साननाय हनाया एखे अख्रा अख्रा सायसनि मोनो आं
उम सबानो बिदाबा बारा सनमानखौनो होआ गिदिर मानसिफोरखौनो मिथिं दावथिंफ्राव नुयो आंङो जोंनि बे इउनिटनि मिथिंफ्रावबो
उम
बेयाव थांनायफ्राव
उम
फुंङाव जादोंमोन दाबो उखैलायै
फुंङाव जादोंमोन एसे एन
दे जाहैदो समबो जाखाबाय
दे
खोनाबाय
समाबो
औ दे